ओं नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां ओं खोनादों दे।
ओ जोंनाथ' दिनैनिै दा सावरायनाया दैबानानि सायाव। अ
दैबानाया मोनसे मा जोंनि मिथिंगायारि सोलायलु हा
औ
ओरैनोथ' बियो दैज्लां बोथोरनि समाव जायो आरो जोंनि दैबानाया जेब्ला फैयो जोंना मा जायो अब्ला सि जिब जुनार दाावमा दाउसा गोबां जेंनाजों सोमिनो गोनां जायो मोगा मोगि
मोगा मोगि जानांगौसै औ।
औ दै बानाया मा? मोनसे मा महर लायो बेयो मोनसे गिख्रंथाव महरबो लायो।
औ
ओ जेरै हा गिसि खानाय खुरखानाय न' बां सिफायनाय। दावमा दाउसा जिब जुनार सिलिंखार बायदि। जों मोगा मोगि खालामनो हायो औ
जेब्ला दैबानाया जायो जोंना मा जायो अब्ला सुबुं माहारियाबो मा राहा गोथे गोनां। जानो गोनां जायो।
जायो ओं
आ बिदि जायोना?
औ जानांगोन नोंथां।
जानाय लोंनाय थानाय थिग गैयै जायो। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि गोनां जानो गोनां जायो।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' ओ जों बयबो मोनथिखायो दैबाना जायोब्ला जों गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानांगौ जायो बियो सुबुं खौ जागायनानै गुबुन गुबुन जिब जुनारसिम बियो खैफोदनि मोनसे से दोहौ लाबोयो होननानै बुंनांगोन माने दैबाना जायोब्ला जों मोगा मोगि जाखानांगोन बे सियर जाबाय दा गोदोनि दिनाव बेबायदि दैबानाखौ एफाग्राब नुुबाङामोन
औ
दा आथिखालाव खिन्थु दैबानानि जि
औ
बियो जेरावबो बांसिन जाबाय दा जाहोना जानो हागौ मिथिंगानि फारसे जों फ्राय डेभ्लपमेन्ट बिथाफोरखौ खालामनानै जोङो बायदिसिना बिफां लाइफां गोबां हाग्रा बंग्रा दानस्राङो आरो जोंङो माखासे प्रजेक्टखौ बिथा खालामनानै जोंङो बायदिसिना डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावो आरो बेबो मोनसे दैबाना जानायनि जाहोन जानो हागौ नोंथां
औ औ
नङाब्ला गोदोनि थासारि दानि थासारि थासारियाथ' एखे नाथाय दै बानाया देग्लाय बांस एबार बांसिन जायो आथिखालनि थासारियाव गोदोनिख्रुइ हबा नों नोंथां जों बेखौनो बुंनांगोन जे दै बानाया दिनैनि बे थासारियाव गोबां जायगायाव जादों जि जि ओनसोलाव दैबाना जादों आसामनि बिथिङावबो बेबायदि दै बानाया जादों आरो आसामावबो जादों बेबायदि नंङा गुबुन गुबुन नोङो सिटिफोर बेफोरावबो दैबाना जादों आरो बे दै बानाया मिथिंगानि मोनसे मा होनांगोन बेखौ मिथिंगानि मोनसे जि सुबुंहारिनि सायाव मावनायनि फिनबो होननांगोन जे सुबुंफ्रा जिखिनि बा खामानिखौ मावो बिनिनो मोनसे फिननाय फिनजाथायाइबो होननानै बुंनांगोन होनदां
औ
खनो टिखालानि थासारिनि जि दिबायायना बियो जोबोद सिरियास जाथावना मानोना दैबाना जायोब्ला गोबांनि जिउ गोबां जिब- जिबिनि जिउफ्रा ओरैनो आद्रियै गोमालांनांगौ जायो। दा बेखायनो बे बिथिङाव जोङो बयबो सांग्रां जायोब्लासो नोंथां। जोङो दै बानानि थासारिनिफ्राय जों उदां जानो हागोन।
औ।
नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो।
ओ। फारसेथिंथ' दै बानायाथ' जोंनि थाखाय। गोबां प्रब्लेम जादों एबार ओ साननो थांबा जों एबार। एबारथ' गोबां आगोलनि सिगांनिफ्रायनो दैबाना जाबोदों। गोबां जायगायावनो खहा जानायखौ जों नुनोबो मोनदों आरो खोनानोबो मोनबाय थादो
औ
बेफोरनि थाखायथ जों आरो दा बेखौ बेयो बोथोरनिनो मोनसे मा दोहौ मोनसे मा सोलायनाय बोथोर बोथोरनि ना बेखौ सुबुं जों सुबुं माहारिया एसे सांग्रां जानाया बयनिबो गोनां मानो होनबा बेयो सम आरो बोथोरखौ लानानैसो फैयो नालाय बेखायनो जों गासैबो मा एसेबो मोजां साबधान थानाया मोजां जायनि थाखाय नाय जोंङो गावखौ रैखाथि होनो हायो आरो जिब-जुनारफोराबो जिब-जुनार। खौ रैखाथि होनो हायो।
औ। होमबा आथिखालनि दैबानानि थासारि बिखौ जों हा। खिथानांगौ जायोब्लाथ' ओ गोबां खामानि मावनांगोन नोंथां।
औ।
ओ गिबि खामानिखौनो जों साननानै लानो हायो। जे मिथिंगानि जि फोजोबनाय बे हाबाफारिखौ जों दोनथ'थारनांगोन नोंथां।
औ।
नङाबा मिथिंगाखौ जि दिनै सानफा एफा फोजोबदों दा मि। थिंगाखौ फोजोबनायनि थाखायनो दै बानायाबो बांसिननिफ्राय बांसिन महर लादों दा बे। बेखायनो जोङो ओ हाग्रा-बंग्रा एवस्रांनाय हाजो। फ्राव जों प्रजेक्ट खालामनाय हाजोनि दंफांफोरखौ दानस्रांनाय, दाननाय। दा बेबायदि थासारिनिफ्राय जों जोबोद गोजानाव थानांगोन नोंथां। आरो बेबायदि गोजानाव। थानो हायोब्लासो जोङो दैबानानि जि गिलु-बालु महरनिफ्राय जोङो अब्ला। सो रैखाथि मोननो हागोन नोंथाङा बुंबावदो।
दा बेनो आसोल बाथ्राया जों गासैबो बेखायनो। बिफां-लाइफां दानस्रांनायखौ बन्द' खामनायजों लोगोसे जों। मिथिंगायारिखो समायना खालामनो थाखाय जों बिफां-लाइफां गायनांगोन गासैबो।
औ गायफिननांगोन जेरैखि जाया।
अ जेरै- जेरै। मिथिंगाया-मिथिंगायारि बिफां-लाइफांफोरा जेरै जोबलांदों बिदिनो जों गासैबो। गायलांनांगोन अब्लासो जों दैबाना एबा। ह खुरखानाय गिसि खानायनिफ्राय जोङो रैसा। रैखा मोननो हागोन आरो ना बेफोरनि बागै।
होमबा नोंथाङा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दैबानाखौ होबथानांगौ जायोब्ला। होमबा जोङो एफरेस्ट्रेसन खालामफिननांगोन माने। दंफां-लाइफां गायफिननांगोन। दा फांसे दंफां गायनायनि सिगां जेरैबायदि जोङो ओ फांब्रै, फांबा दंफां गायनांगौ। ओ फांद' फांस्नि दंफां गायनांगौ दंफां गायनायनि उनावसो ओ। दंफां फांसे दान नांथारगौब्ला बेबायदि जेरै आस। ओय सरखारनि जिबायदि मोनसे। ओ इन्सट्राकसन हयथ' बेफोरबायदिजों जोङो दैबानानि जिहोब। होबथानाय बेखौ जों अब्ला मोगथां महर होनो होनो हागोन नङा होनबा नोंथां दा होमबा नोंथाङा बेखिनिया बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दैबानानि महर जे आ आथिखालनि थासारि जों जुदि होबथानांगौ जायोब्ला अब्ला जों मोनसे बि बिथिङाव जों खामानि मावनांगोन बेनो जोङो बिथिंगानि फारसे साफ्रोमबो सुबुङानो अनसायनायखौ लाबोफिननांगोन फांसे बिफां दाननायनि सिगांग्रो जोङो फांब्रै फांबा दं फां गायथारनांगोन औ आरो जोङो हाग्रा- बंग्राखौ। जोङो आननेसासस्रि। जोङो सिफाया लाबानो जों बेयाव गिदिर-गिदिर प्रजेक्टफोर गायसनना लाबानो। जों बेखौ बोरै संरैखा होनानै ओ दैबानानिफ्राय जि। मोगा- मोगि जानांनाय। बिनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो जों बिनि फारसे जोङो सुबुंफोरखौ जोबोद सांग्रां। खालामनांगोन आरो सुबुंफ्रा मिथिंगानि फारसे जेसेबां सांग्रां जानो हायो। अब्लानो जोङो मितओ दैबानानि खैफोदनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन नोंथां होमबा नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो दे बे बिथिङाव
उम
नोंगौ नोंथां बिदिनो बिदिनो माने जोंथ' दा मोगा मोगिया जानांखायो बेयो आरो बोथोरनिनो सोलायनायखा
औ
मानो होनबा दैज्लां बोथोर फैबा जोंना दै बानाया जायो जाया नङा बिदिनो जों गासैबो खौसे जानानै मा बेफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय मा दैबानाखौ खम खालामनो थाखाय जों मा ओ जेरै बायदिसिना दैबानायाव जानाय जेंना जेंसि जेरै माथावरि खोनाय होम माथावरि खोनाय ओ बान्दो खोनाय बेफोर खामानिखौ जों मावनायजों लोगोसे बेफोराव मा सारि सारिबा जोङो मा बिफां लाइफां गायना होनांगौ औ जायनि थाखाय जोंनि हा गिसिखानाय आरो हा गुरखानाया कम जालांगोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ मानोना दैबानानि थाखायनो जों गोबां बेसेन गोनां हाफोरखौ जोङो नस्थ' खालामनानै लानांबाय गोबां दैबाना खेबसे जायोब्ला गोबां आबादनि हाफ्रा गिसिखानानै दैबानाजों गोरोबलाङो मिलायलाङो आरो सुबुं माहारिया जिउ खुंनायाव जोबोद मोगा मोगि जायो दा बेखायनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदि जे जों जेसेबां हायो दै सेराव जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन जाहाथे बिफां लाइफांनि रोदाजों दा आरो बिनि हाग्राफोरजों जाहाथे जोङो हाफोरखौ जोङो गोरा मैखोम गोगोम खालामनानै दोननो हायो दा बेखायनो जों बिनि सेर सेर जों औवा बिफांफोर गायोब्लाबो जोङो जोबोद दैबानानिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हायो दंफां लाइफां गायनायजों लोगोसे जोङो नाङा फाङा दैयाव जावलाबायनाय जेरै मालाबा जों बालि नांगौ होननानै जावो मालाबा जों अन्थाइ नांगौ होननानै लानानै थाङा ओमबा नोंथां दा बेखायनो बैबायदि थासारिनिफ्राय जोङो जुदि गावखौनो सांग्रां खालामनो हायोब्ला होमबा जों मिथिंगानि फारसे अननायल' नङा मिथिंगानि अननायखौ जों मोनफिननो हायो नोंथां दा बेखायनो ओ गोदोनि जिबायदि दैबानानि थासारि आथिखालनि जि दैबानानि थासारि थासारि बे जोबोद ओ मा होननानै बुङो बे गिख्रं गोथावसिन बेखायनो आथिखालनि दैबानानि थासारिनिफ्राय जोङो बारग'नांगौ जायोब्ला एबा गोजानाव थानांगौ जायोब्ला होमबा नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय जलाइलाय दंफां गायनाय दै सेराव दंफां गायनाय बालि बायदिसिनाफोरखौ जों जेरैखि जाया ओ जावनो मोनथ्रा हाफोरखौ जेरैखि जाया जोङो रुगुं फोरखौ जावनो मोना अन्थाइफोरखौ खननो मोना दा बेबायदि थासारियाव जों नोंथां थानो हायोब्लानो होमबा जोङो गिलु बालु दैबानानिफ्राय जि जिउ खोमानांनाय बे थासारिफ्राय जों जोबोद गोजोन जानो हागोन जिबायदि जोङो हा गिसिखानांनाय जायनिख आबाद फोथार सनानि हा होननानै बुंनांगोन दा बिनिफ्राय जों नस्थ' जानायनिफ्राय जों जोबोद गोजानाव थानो हागोन ओ आरो जोङो मिथिंगाखौ जोङो एसे मोजां खालामना लानो हायोबा जों थांनानै थानायाव जि अक्सिजेन बिनिफ्रायबो जों नोंथां मोजां मोनसे थासारियाव जोङो थांनानै थानो हागोन नोंथां।
औ
औ अब्ला बिथा होमबा नोंथाङा एसे फिनि ओ लास्ट फंनैसो बुंनानै बिनि सायाव।
दे बेखायनो जोङो मा बेनो आंनि साननायाबो मा जोङो एसे सांग्रां जानांगोन। गोदोनि दानि बहु बहुत पार्टिग दङ ना गोदोनि दैबाना दानि दैबाना बेखायनो जों बैफोरखौ बैफोरखौ मा रैखा थि मोननो थाखाय जों बिफां लाइफांखौनो फोरखो गायनांगोन। नंबोयो अ बेनो आरोना नोंथां।
होमबा नोंथांजों आथिखालनि दैबानानि सयाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय होमबा नों थां सावरायनायखौ बे समाव एसेयावनो दोनथ'नोसै।
एसेनो दोनथबाय थेंक इउ।